हेल' हेलौ हेल'
औ
खोनादों दा नोंथां हेल' औ नोंथाङा दायो मा खालामदों
नोंथांना एसे नेटवर््क प्रब्लेम नामा मोजां खोनाफैयाखै नोंथांनिखौ
नोंथाङा दायो मा खालामदों
आं दा ओरैनो दं नोंथां
अ नोंथांा खबरफ्रा माबायदि
मोजां खोलायासै नोंथां
नोंथां खबरा माबायदि होनदां नोंथां
मोजाङानो नोंथां नोंनालाय
आंनाबो मोजाङानो नोंथां नोंथाङा दायो फ्रि दंनाा नोंथाङा नोंथाङा फ्रि दङब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदा एबा टपिकसो लाना फैदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ नोंथाङा एसे दावबायनायनि सायावहाय फोरमायनो हागोन नामा दावबायनानै जों माबायदि एक्सपिरियेन्स लानो हायो एबा दावबायनानै जों माबायदि मुलाम्फा मोननो हायो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
दावबायनानै जोङो गोबां गियान मोननो हायो गियानजों लोगोसे जोंहा बदि बदि गोसोफोरखौ मोजां मोनो बेफोरबायदि माने गोबां गोजोननायजों लोगोसे जे गियानबो मोननो हायो आरो नोंथांङा जोंङो दावबायनाया जोंनि देहानि थाखाय गोबो जोबोद मोजां आरो माइन्डखौ फ्रेस खालामनो थाखायबा ओम माखासे जायगाफोर नायनाय नायनानै जोंङो गोसोखौ गोजोननाय मोननो हायो आरो नोंथां।
औ-औ!
खोनादोंना नोंथाङा आंथ' बेफोरबायदि एथबां बारा गोजान गोजान जायगाया दावबायफेराखै आंङो जोंनिनो आसामावनो दावबायदों आरो नोंथां ओ! आसामनि अनगायै जोंहा अरुणाचल बेफोरबायदि जायगायावहाय दावबायहैनो मोनदों ओ दावबायनायाव जोंहा आसामनिख्रुइ जोंङो अरुणाचल बेफोरबायदि जायगायाव दावबायहै दावबायहैब्ला आंङो बांसिन गावनि माइन गोसोखौ फ्रेस मोनसिनो आरो मानो होनोबा अरुणाचलावहाय जोंहा गोबां अ ग्रिन-ग्रिन दंफां लाइफां लोगोसे अ अ मोजां लामा माबा मोजां बारहावा फ्रेस बेफोरबायदि माने जेबो दाखोर दाला गैयै बेफोरबायदि जायगायाव बेरायहैनो मोनोबा गुसुबार माने एसे फ्रेस मोनो आरो जोंङो जोंनि आसामावबो आसाम गाज्रि बे नंङा जे ज आसामा मोजां अब्लाबो माने जोंनि आसामाव गोबां गुवाहाटि माने जोंनिनो गुवाहाटि बेफोरबादि गोबां आरो पार्क होनोबाथ' जोंहा गोबां बेवहाय माखासे मानसिफोरा टाइम स्पेन्ड खालामनो थांनाय बा बेफोर बायदियाव बारहोयोबा माने गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो नोंथा लोगोसे जोंहा बेरायोब्ला माने जोंनि जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव थांङोबा माने जोंनि जायगायाव जाबायदि कालसार जोंनि जायगायाव जाबायदि ओ गुबुननिफ्राय फैनाय सोंङो बेफोरबायदिखौ जोंङो बै जायगायाव थांनानै नुहैयो जे जोंनिख्रुइ बिसिनि जायगायावहाय आलादासिन! जोंङो गुबुन जायगा भुटान अरुणाचल बेफोरबायदि जायगायाव बेरायनो थाङोब्लाथ' माने जोंनाव गोबां पास-पासफोरनि गोनांथि जायो आरो बैफोरबायदि मानसिया जोंनि आसामाव बेराय फैयोब्ला माने बिसोर बायदि सुबुंङा जेबबो फासफोरबो नांङा माने फ्रियै माने गावसिनि जायगा बायदि बेरायनो फै नायखौ आं नु आरो नोंथां। नोंथांङा
औ खोनादों नोंथां! नोंथांना एसे प्रब्लेम नेटवर्कआ
नोंथांङा? औ लोगोसे जोंहा बेरायनायजों लोगोसे जों गोबां फट' भिडिअ बेफोरबायदिखौ जों लाखिना दोननो हायो दा जोंङो ओ बेरायनानै फैनायखौ जोङो समाव जोङो गोसोखांनानै जे नायनो हायो जों बिदि बिदि जायगायाव बेरायहैदोंमोन आरो गुबुनफोरनोबो देखायनो हायो जोङो गोसो मासिजों लोगोसे फटक्स मेमरिसफोर लाखिनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरो नोंथां दाथ' गोदान डिजिटेल मुगा फटक्स फट'स भिडिअ बेफोर बेफोर माने बेफोर गैयाबा माने जोंहा बेरायनायनि जेबो मुलाम्फायानो गैया होननानै बुंजायो आरो नोंथां।
औ नंगौ
खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां! हेल'
हेल'
खोनादों नोंथहा
नोंथाङा
हेल' औ खोनादों नोंथां हेलौ हेलौ
हेल'
खोनाबायना नोंथां? हेलौ
हेल' नोंथां
खोनाबाय नोंथां